औ नोंथां औ खोनादों नोंथां गोजोन बेलासि सम नोंथां।
औ औ गोजोन बेलासि सम फ्रि नामा नोंथां
औ आं ओरैनो दं नोंथां। नोंथांङा मानिबा बागै रायज्लायनो सानदों?
आं नोंथांजों माब्रै आरो आबहावा सोंदों जों माब्रै होबथागोन
औ रायज्लाय जागोन नोंथां नोंथांनि माथोया एसे खम फैगासिनो दंङ औ औ एबार मोजां खोनाबायदे नों
औ बिदिब्ला नोंथांङा आंनो जोंनि आ होवानि आबहावा गेब्रेंनायनि सायाव आबहावा गेब्रेंनाया मानि जाहोनाव जायो आरो बेखौ जों माबोरै होब थानो बिनि सायाव नोंथांङा एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
अह नोंथां माने नोंथांनि बुंनाय बादिब्ला आबहावानि गुबुंले जानाय नङा होमबा। आबहावाया जोंनिया गुबै मा मायाव गुबुंले जायो आं नोंथांनो फोरमायना होग्रोसै फार्स्टआवनो
औ
गिबियावनो जाहैबाय दै दै गुबुंले जानाय बेनि उनावहाय जाबाय जोंना हा गुबुंले जानाय
औ
बेनि उनावहाय फैयो जोंना बार गुबुंले जानाय
औ औ
औ गिबियावनो दै गुबुंले जानाय होनोब्लाथाय दैयावहाय माखासे गाज्रि बेसादफोरनि गलाय मोनदेरनि जाहोनाव बे दैया गा ज्रि जायो।
नोंगौ नोंथां।
औ जेरैहाय दैयावहाय गेसाव गोफोन गारनाय जाबोर बायदिसिना गारनाय बा खायसे ओ मुलिफोरनि बाहायनायनि सायाव बे दैया गाज्रि जायो।
औ
नैथियाव जाहैबाय हा गुबुंले जानाय। बेयो बांसिनहाय जोंनिया मा बे आबाद मावनायाव खायसे गाज्रि माने बांद्राय खरा रो खोमनि हासारफोर बाहायनायनि जाहोनाव जोंनि हाया गुबुंले जायो। आरो लोगोसेनो दानि जुगाव प्लास्टिकआ बांसिनै बाहायजायोना बे प्लास्टिकनि बाहायनायनि थाखाय बां सिनै गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो हानि गुबुंलेनि सोमोन्दै बुंनायाव।
औ
बेनि उनावहाय बारनि गुबुंले होनना बुङोब्लाथाय जोंनि जिथु ओ बायदिसिना जिनिसफोरनि सावब्लाथाय जोंना बे दुङा ओंखारोना उखुन्दै होनना बुङो जायखौ
बे उखुन्दैफोरनि थाखायनो ओ बांसिन गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो।
बेयो मेनलि जोंनि इन्डास्ट्रियेल सेक्टर जितु बायदिसिना कम्पानि गिदिर गिदिर कम्पानिफोरनिफ्राय गाज्रि ओ
खायसे जाबोरफोर सावनायनि जाहोनाव बा खायसे प्रदाक्सन जिथु बेनि जाहोनाव गोबां जिथु धुवाफोर गनाय जायो बेनि जाहोनाव बारा गुबुंले जायो।
औ
औ
बेनि बागैबो बेफोरनि अनगायैबो जुदि नोंथाङा माबाफोर मोनथिगौबा एसे फोरमायनानै होजागोन दे नोंथां।
औ आं नुनायाव जोंहा आबहावा गुबुंले जानाय होनना बुङोब्ला जोंनि गेजेराव जेसेबां सुबुं अनजिमा बांदों एसेबां जोंनि आब बहावायाबो एसेबांनो गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों। बैफोर आबहावा गुबुंले जानायनि माखासे बिजाबनि थाङोब्ला आबहावा गुबुंलेखौ सोर खालामनो बुंनो थाङोब्ला जों जों सुबुं माहारि फ्रानो जोंनि आबहावाखौ गुबखुंले खालामगासिनो दं। दा जेसेबां आबहावाया बुंनाय जादों एसेबां बेयाव जोंनि सुबुं माहारि नि आखाइ दं थ जों बुंनो थाङोब्ला दा नैबे समावहाय जोंहा नुनो मोनो जे गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि बायदि बाय
बैफोरनो जोंनि माबा बे जोंनि माखासे गोबां आबहावाखौ गुबुंले खालामो जे कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय माखासे उखुन्दै आरो गारनाय माखासे नेटफ्रा जाबोर जाथोर
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि आबहायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो आबहावा गाज्रि खालामनायावहाय जेरै बिनि गनाय उखुन्दै बैफोरो जोंनि बारहावाजों गोरोबनानै थाङोब्ला जोंहा बे बारहावाजों गोरोबनानै थायोब्ला जों आबहावाखौ जे जों हां लानाय बार बोजे जोंनि हां लानायाव जोंहा माखासे बेराम आजार जानायनि लामायाव फैयो आरो आरोबाव बिफां लाइफां दाननाय बिफां लाइफां दाननायनि जाहोनाव जोंहा अखानि बिबाङा खमायो। जे अखाया बे अखानि बिबाङा खमायोब्ला जोंहा बुहुमा से दै बिदुं दुंनाय बे मोनसे जा जाथाया सोमजियो बेबो जोंनि मोनसे आबहावानि गुबुंले जानाय बेखौ जों ब्रै रैखा खालामनोब्ला जों गोबांथार बिफां लाइफां गायनाया जोंनि थाखाय गोनांथार।
औ नंगौ नोंथां।
दा नैबे जेनेरेसनाव जों नुनो मोनोदि बिफां लाइफांखौ माखासे सुबुंफोरा माखासे सुबुंफोरा जे आबहावा सान नैबेफोरावल' गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदि नङा जे आबावा सान फैनाय समावल' बिफां लाइफां फो गायनांगौ बिनो माखासे गुगोलफोर समाव जोङो बिफां लाइफांखौ गायनो हायो अब्ला मिथिंगाया जोंना सोबोद समायना महर लागोन अब्ला जों बारहावायाबो साखोन सिखोन जागोन अब्ला जों बै बारहावाखौ जुदि हां लायो अब्ला जोंनि देहायाव माखासे गोजोन सबजि बेमार आजारनिफ्राय जों बारग'नो हागोन
औ नंगौ नोंथां
दै गुबुंले जानाय होनोब्ला बैफोरबो जोंनि माखासे सुबुं माहारिनि गेजेरजोंनो जानाय मोनसे बे आबुंआव गुबुंले जानाय जाथाय बेखौबो सुबुङानो खालामो जेसेबांखिनि बाहायनाय सुबुंफोरनि माखासे मुवा बेसाद गाज्रि जानाय बेफोरखौ जुदि दैमा दैसा खौ लेथा लायालासिनो दैमा दैसाखौ नानै दोनोब्ला अब्ला बेयावबो माखासे माखासे जाबोर गेजेरजों दैया गुबुंले जायो आरोबाव जों नुनो मोनो गोबांथार त्रि बायदि कलकारखाना बायदियाव माखासे ओंखारनाय जाबोर जाथोर लेथ्रा बेफोर सुबुंफोरा जेनबा दैसायाव गारहैनो खौ जों नुनो मोनो बेफोरावबो जा गोबांथार दैमाया गाज्रि जानायनि लामायाव थाङो आरो बेवहाय जुदि जिब जुनारफोरा बै दैखौ लोङोब्ला अब्ला जिब जुनारफोराव बेमार जानानै जिब जुनारफोरा गोबां खस्थजों गिनांगौ फोरोनांजो बेफोर मोनसे जोंनि गोबां गिदिर जाथाय आबहावा गुबुंले जानायनि आरोबाव जोंहा गोदो जेरैबायदि गारि मथर गैयामोन दा जेसेबां सुबुं माहारिया बांनो हमदों सुबुं अनजिमाया बांनो हमदों एसेबांनो गारि मथरनि अनजिमायाबो बांनो हमदों बैफोरनि जाउनावबो जोंहा आबहावाया गुबुंले जायो जे जों गारिखौ सालायनो थाखाय जोंनो पेट्रल डिजेल नांगौ बेफोर पेट्रल डिजेल फोर खामनायनि हगारनाय माखासे उखुन्दैफोरा जोंनि आबहावाजों गोरोबनानै थायो आरो बैफोरखौ जों हांलायोब्ला जोंहा गोबांथार गिदिर गिदिरफोर औ
औ
बेराम जायो आरो सोदोब गुबुंले जानायावबो बेफोरनिनो मोनसे बाहागो बे गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय सोदोब बैफोरबो जोंनि माखासे आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो बेराम आजारावबो जों सुबुं माहारिखौ खोलैयो दासान्दि आथिखालाव जों नुनो मोनो गोबांथार गिदिर गिदिर सोदोबनि गारि मटर ओंखारनाय बैफोर जोंनि खोमानि बेराम बायदि रोखोमनि बेराम बेफोराव खोलैनायखौ जों नुयो।
अब्ला नोंथां
आबहावा गुबुंले आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानोल्बा जोंहा गोबां माखासे राहाफोर दङ बे राहाफ्रानो जाबाय जों गिबियाव इसिबां जों प्लास्टिक आरि बायदि बाहायो बा जाबोर जाथोर लेथ्रा बायदिखौ बाहायो दा बैफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन मोनसे जायगाफ्राव मोजां जायगायाव बा दाबसे जायगायाव जमा खालामना दोननानै जों बेखौ मोजाङै मोजां सावनानै गारोब्ला जोंहा आबहावा गुबुंले जानो एसे रैखा मोनगोन आरो बिफां लाइफां गायनायाथ' जोंना मोनसे गोबां मोजां खामानि बेखौ गायनाया मोजांथार जों जुदि आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनोब्ला जोंहा बिफां लाइफां गायनाया जोबोद गोनां मानोना जों अक्सिजेन जि जों हां लायो अ अक्सिजेन जोंनो गोनांथार थांना थानायाव बेवहाय बिफां लाइफाङासो जोंनो अक्सिजेन होयो। जों बिफां लाइफांखौ गायालासिनो दानफायनानैल' गारोब्ला बा गुबुन मोनसे खामानियाव बायोब्ला जोंहा बेयाव गोबांथार खैफोदफोर दं। अब्ला नोंथां नोंथांजों दसे सम सावरायनो मोनना गोजोननाय मोनबाय नोंथां। बा दा समाबो जाबाय दोनथ'सै नामा नोंथां?